हेलौ आङो थांदों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा रायलायगौमोन
औ नंगौ नोंथां।
औ रायलाय जागोन ना?
औ जागोन।
खोथायानो जाबाय बैसागुनि सायाव आरोना
औ नंगौ नोंथां।
बैसागु बैसागु होनोबाथ जों मिथिखायो होनबाना? जोंनि बर' हारिनि मोनसे उम मा होनो बेखौ हारिमु।
औ नंगौ।
उम औ फोरबो।
औ नंगौ नोंथां।
बे फोरबोआव जोङो बैसागुनि बैसागुनि उम सानसे सिगां आरो ना?
औ नांगौ नोंथां।
सानसे सिगां जोङो उम। मोसौ थुखैयो।
औ।
बेखौ मोसौ थुखैनायाव जोङो गोबां उम गोबां माने मैगं थाइगं आरो ना? जेरै लाव फान्थाव बिनिफ्राय उम खात्रि एम ओमफ्राय उन बेखौ मा होनो?
औ।
बिदिनो गोबां मुवा लानानै हायो आरोना?
औ नंगौ नोंथां।
ओं बिदिनो हानानै उम मोसौखौ जोङो
औ।
गासिबो जयनो थांनानै दैमा एबा हाखरफोराव थुखैहैयो आरो ना? बेखौ मोसौनि बैसागो होनना बुंनाय जायो।
औ।
बिदिनो गासैबो लाव फान्थाव बेफोरखौ सारजोबनानै जोङो गासैबो उम थुखैनानै न'आवबो लाना फैफिनो आरोना। बे मुवाफोरखौ लाना फैफिननानै बेखौ न' न' सारनाय जायो आरो ना। न' न' सारना जायो बिनि उनाव बेखौ जायखो बे थांखांनायनि उनाव जोंनिया से सेथि खालि बैसागुनि सेथि खालि।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे फोरबो लाखिबावनाय जायो बे खालिनो मोसौ थुखैखालि जायखौ नो गोखा गोखै गोदै मैगं गोखा गोखै मैगं जानाय बेखौ उम बेयाव उम गासैबो ज' जानानै उम गामिनि गेदेर उन्दै गासैबो उम बेखौ मैगंखौ हाग्रानि मैगंखौ नागिरनानै जायो आरोना। बेयावनो थायो गोबां रोखोमनि मैं मैगं थायो जेरै उम दिंखिया बिनिफ्राय खार' खान्दा खारौ खान्दा बिदिनो उम नेरसोन बिलाइ बिनिफ्राय फुं। खुखा बिनिफ्राय थालिर फस थालिर। जायखौनो थालिर थालिर फस्ला होनोना बेबो थायो बिनिफ्राय बेखौ बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं नागिरनानै जोङो गासिबो बेदर बेदरबो जायो इखालि ना बेदरजों बेखौ खाजि जानाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
गेदेर उनदै गासैबो बेखौ ज' जानानै नानै जालायलायो बिनि उनाव सेथि खालि सेथि खालि बैसागुनि सेथिखालि गासैबो उम ज' गामिनि ज' जानानै गेदेर उन उनदै उम गेदेरखौ मान होयो। ओ उनदैखौ अनसायो बिदिनो गासैबो गासैबो ओ सनमान होलायो आरो ना। जायखौनो सनमान सनमान होलायो बिदिनो होलाय लायनानै उम बेखालि सेथिखालिबो बारग'हरो आरोना बिनि उनाव जोंहा थामथि खालिनिफ्राय गासैबो रायजो राजा रायजोफोरा गासैबो रायजोनि गेदेर उनदै ज' जानानै हारि उम जोंनि बर' हारिनिनो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, थरखा बेफोरबायदिखौ हारमुनिया बेफोरबायदिखौ लानानै खौसेयैनो उम मोसायो आरोना। मोसायो बा गामि गामि ओ गासैबो दानदिसे सम रंजायो आरोना।
औ।
बेफोरबायदिनो आरो गोबां उम मुंदांखा मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौबो बिनि गेजेरावनो लिङो लिंनानै गामि गामि देंखो रोजाबनो होयो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि नोंथांमोननि थिं माबायदि बैसागुखौ फालियो नोंथाङा? एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां औ मोसौ बैसागोहाय मोसौ बैसागोखौ नोंथां मा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो फालिनाय जायो। ओमफ्राय औ मानसि बैसागोखौ ओ माने थिं औ गामिनि बयबो माने बोराय बुरै गेदेरफोरा गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ओंखारनानै गामियाव फुजा होयो। ओ फुजा होनानै बेवहाय जाहाथे इसोरखौ ओ बर सारस्रियो माने जोंनि माने ओ बे बोसोरा जाहाथे मोजाङै थाङो होननानै। बर औ बर मा बर लायो। ओमफ्राय बयबो माने गेदेमाफोरखौ ओन्दै फोरा खुलुमो ओमफ्राय गेदेमाफोराबो उन्दैफोरखौ बोर होयो बिदिनो बै खालि बै सानखालि बिदिनो थाङो आरो नोंथांमोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थामथिखालि जोंनि न' न' थांनानै मोसानाय जायो जेरै खाम सिफुं सेरजा गंगोना थरखा बेफोरबायदि दामजुखौ लानानै जा औ मोसानाय जायो
ओमफ्राय ओ बेवहाय जौफोरखौबो दों होयो ओमफ्राय आरो बे बिदि जौफोर लोंनानै ओ माखासे ओ मानसि ओ न'नि मानसिया मानसिफोरा माने औ ओ गयै फाथै होनानै आ बेवहाय रां होयो माइरंफोरबो होयो औ बिदिनो ओमफ्राय मोसानानै ओ बिदिनो बिदाय होयो आरो
ओम
ओमफ्राय बिदिनो न' न' मोसायो मोसानायनि उनाव ओ ओमफ्राय मोसानाय जोबनायनि उनाव ओ बयबो लोगो नांनानै ओ लावखार ओंखाम जानाय बायदि ज' जानानै जायो ओमफ्राय आरो बिदि जायाबाथाय जोंनिथिं माने औ संख्रि आरो थाव थावखो माने राननानै लायो
औ औ
औ
दायो नोंथां औ
औ बुं
औ नोंथांमोननिथिं ओ बयबो माने न' न' मोसानो थाङोबाथाय गावनो माने खुगाजों मेथाइ खननानै मेथाइ रोजाबनानै मोसायो नामा नोंथां
औ नोंथां औ जोंनिथिं गासै सैबो ओंखारो जेरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बोराय बेन्थ' गासैबो ओंखारो ज' जानानै आरो बिदिनो जोंनि हारि हारिमुंनिनो ओ सेरजा जथा खाम सिफुं आरो लोगोसे हारमुनियाम लानानै ओ‌ गासैबो गावनो गावबा गाव जों जोंनो दामनानै जोंनो गावनि ओ गारांजोंनो बोनानै गाव गावनो ओ मोसायो आरो रोजाबो
औ नंगौ दा आथिखालनि गथ' गथायफोराबो माने न' न' मोसायो मोसानो ओंखारो बिसोरो माने खाम दामनो रोंला ओंखायनो बक्सफोर लानानै मानै जोंनिथिं माने बक्सफोर लानानै मो मोसायो उनाव उनाव नोंथांमोननिथिंबो बिदि नुनो मोनो नामा बक्स फोर लानानै मोसा
जोंनिथिंजाय बिदि नङा नोंथां जोंनिथिं जाय दा दाबो बेफोरबायदि गोदो गोदायनिनो ओ नेमखान्थि बायदियैनो जोंनिया दाबो बिदिनो मोसायो रोजाबो जे खाम सिफुं जथा लानानैनो मोसायो बिदि जोंनियाव देक बा बक्सआव दामनानै बेफोरबायदि रोजाबो लगायनानै माने मोसानाय नुनो मोनाखै दासिमहालागै
दायो नों नोंथांमोननिथिं ओ उ ओ ओइ बैसागो - बैसागोनि समाव आरोबाव गामियाव फां फांसन फोर फाथियो नोंथांमोननिथिंबो बिदि ओ
औ नोंथां औ जोंनि थिंबो बेफोरबायदिनो फिसा फिनला फांसन फालियो जेरै गामिनि ओ उन्दै - उन्दै फंबाय - बिनानाव मावा जौ हानाय बायदिनो ओबा मिथि लांनो हानाय बायदियैनो जोंनि थेवबो बेफोरबायदि नेमफोरखौ लाखियो जेरै मोसानाय गावनो दामनानै गावनो देंखो रो देंखो बोनानै ओ रोजाबनानै मोसानाय एबा उम हारिमुनि नि गासैबो आइजें -आला जेरै खाम, सिफुं, जथा सेरजा हारमुनियाम बे बेफोरखौ लानानै गावनो -गावनो दामनानै गावनि देंखोजोंनो रोजाबनानै मोसानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाखिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
दायो जोंनि समाबो जाबायमोन नोंथां
औ
औ नोंथां मोनजों राय्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आं मिथिनोबो मोनबाय
औ नोंथां आंबो नोंसोरनिथि बेफोरबायदि ओं मोसानाय एबा नोंसोरनि नोंथांनि खोथाखौबो खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांमोनजों गोजोननाय थाबाय औ गोजोन्थों औ